औ नोंथाङा दाहाय मा खालामबाय दं
औ दाहायथ' आं जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंसांजों म माने नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ
औ माने मोनसे आयदानि सायाव माने रायज्लायनो होननानै नों नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला आंनो
औ जागोन नोंथां
औ जेरैथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो ना हमनाया माने सोलिबोबाय हायो नङा होमब्ला ओ नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना ना हमनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा बे फार फालांगि खालामनानै एबा ओ ना हमनाय जेनेबा मा मा बिदि माने मुलाम्फा जाबोनो हादों बिनि बागै नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां थिग बेबायदिनो
गोदोनि ना गुरनाय आरो दानि ना गुरनायनि गेजेराव एसे फारागखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ गोदोहायथ' जोंहा माने गोबां बेबायदिनो ज' ज' गासैबो गामिनिनो गासैबो ज' ज' जोङो माने दुब्लिफोराव एबा जोंहा बेबायदि ट्रेक्टर हालेव हालेवगोदाननाय अखा हा गोदाननाय नाय जों बेफोरबायदियाव जों ज' ज' ना गुर थांनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
दाथ' जों बेबायदि ना गुरनो थांनायफोरखौ जों नुुनोनो मोनला औ गोदोहाय थ' जोंहा बेबायदिनो ना गुरनो थाङोब्ला जोङो दसे दसे दनै गुरोब्लानो जों बेबायदिनो गोबां नाफोरखौ मोननो हायोमोन औ गोदोहाय थ' जोंहा माने नाफोरनि आंखाल गैया होननानै बुंनो हायो औ दाथ' जोंहा जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव नाफोर गुरनो था थाङोब्लाबो जोंनियावनो थाङा औ गोदोहाय बेफोरबायदि बिदिनो जोंहा अखा हायोब्ला जोङो बेबायदि सेनफोर सानानैबो जोङो दै बोहैनाय जानफोराव सेनफोर सानानैबाबो जों गोबां नाफोर मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां
सेन जानानैबो जों गोबां बेबायदिनो नाफोरखौ जानो हायोमोन आरो दाबो जोङो बेबायदिनो सेन सानानै ना ना जानायफोरखौ जों गोबां जों दासिमबो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां औ
जोङो जेब्लानो अखा गोदान गोलैजेनो अब्लानो जोङो नाफोरखौ माने सानफोर दैबाना जायोब्ला जोङो ना खौ सेन साहैयो औ जोंहा सेनफोरखौ खौथ' जोङो गोबां माने सोरहाबा गंब्रै गंबा बिदि थायो नालाय औ जों बेफोरखौ लांनानै माने साहैयो अब्ला जोङो बेखौ जोङो सोरांनानै नायोब्ला जोंहा बेयाव माने गोबां ना नाङो आरो ना बै बैयाव बो नाङो बयावबो नाङा बेबायदिनो जोङो मोनोब्लाबो बेखौ जागौ हाया नालाय जों बेखौ बेखौ हाथाइ बाजारफोराव फाननो लांनाय जायो आरो नोंथाङा
औ नांगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा जेरैहाय सेन ह सेन हेबनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो नोंथां औ औवा आरो प्लास्टिकनि औ जेरै जोंनो ना गुरनो थाखायबो जोंनो जेखाइ खबाइनि गोनांथि
औ
बेबायदिनो जोंहा जेखाइ हबनो थाखाय हेबनो थाखायबो जोंहा औवा गोरा औवा गोरान आरो जोंहा प्लास्टिक दिरुंनि गोनांथि आरो
औ बेबायदिनो जोङो माने ना गुरनो थाखाय जोंनो जेखाइफोरखौ जोंहा न' न'आव गैयाब्लाबो जों बेफोराव
औ
बेखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो नाफोरखौ गुरनो थांनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंहा माने ना गुरनो थांनानै जोंहा गो दायथ'जों गोबां बेबायदिनो बैथे ना फिथिग्रि ना मागुर ना बेफोरखौ मोनोमोन नालाय औ बेबायदिनो जोंहा माने जों जाग' हाया नालाय जों हाथथाय बाजारफोराव फाननो लांनानै माने गोबां बेबायदिनो रां आरजिनो हानायफोरखौ जों नुनो मोनदों दाथ' जोंफोरबाय बेफोरबायदि जों नाफोरखौ ना गुरनायखौ जों नुनो मोनलिया नुयोब्ला जों साफा जानायखौल नुनो मोननाय जायो औ दानिया बायनानैनो हथायाइ बाजाराव बायनानैनो मोनजायो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा खस्थ खालामला हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायनानै लाबोनानै जानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ गोदोहायथ आबौ आबैनिफ्राय खोनानो मोन्दों जोङो बेबायदिनो नाफोरनि दामफोराबो बांद्राय नङामोननो
आ नांगौ
जोंना बेबायदि गुरनायफोराबो खम जालांबाय नालाय नाफोरखौबो मोननो थांला बेनिखायनो जोङो
हाथाय बाजाराव फानोब्लाबो जों नाफोरखौ गोबां बेसेन होनानै बायनानै
औ नंगौ नोंथां औ
माने गोबां जोंनि बर' आइजोफोर सुबुं माहारिफोरखौ जों बेबायदिनो ना हमनानै जानायफोरखौ खौबो जों नुनो मोनदों आरो औ बेबायदिनो गोबां जिउ खुंदोंबो औ गोदोहायथ‌ जोंहा माने बोरसिफोर बोननानैबो जों गोबां ना मोनोमोन
औ मोनोमोन औ
बोरसिफोर बोननानै जोंहा मानै बिलो गिदिर गिदिरफोराव जोंङो बि ना सेंना गोरि ना मागुर ना माने गोबां मोनोमोन आरो जोंहा सानफा गाम साहैब्लाबो औ बेखौ जोङो माने बेफोर नानि दामाथ जोंना गोबां जायो नालाय
औ
औ जेरैहाय बेफोर नानि दामा सेरसेफोरावनो जोंहा बाजौ दजौ बेफोरबायदि नालाय जों बेफोरखौ माने फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो
औ
औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदि जोङो ना सानानै ना बोननानै जोङो फाननो हाथाय बाजाराव फाननो लांनाय फोरखौ जों दासिमबो गोबां नुनो मोनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
बो माने बेफोरबायदिनो ना गुरनानै जोंनि बर आइजोफोरखौ माने जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो नुनो मोनदों नामा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ना गुरनाय होनना बुंब्ला दाथ जोङो जोंनि बर आइजोफोर नङा नोंथां माने गोबां सुबुंफोरानो जेरै जोंना गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबाङानो जोंना ना हमो
औ
आथिखालाव जोंनो ना हमनायखौ माने एसेबां गोबां माने नुनो थांलिया नङा होमब्ला नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ आथिखालनि मुगायावहाय नानि बिबाङाबो गोबां खम जेरै दुब्लि फोथारावहाय जोंना माने ननायागिरब्लाबो माने मोननो थांलिया नालाय नोंथां बिनिखायनो जोंना आथिखालनि मुगायावहाय जेरै फुख्रि गाव गावनि फुख्रि एबा हाखरावनो नाखौ माने जोङो बायनानै आगारना लानायखौ जों नुनो मोनो लानानै जों बेखौ माने नयावबो जागोन जानानै जों जाखनो हायि बाजाराव फाननो औ फिन माने गुबुन मानसिया जोंनिफ्राय बायनानै लांफिनो आरो बायना लांनानै जाहोयो बिसोरबो बिसोरबो माने जेरै दुब्लि फोथारावहाय ना नागिरा बिनिखायनो ना नागिर खायनो बिसोरबो जोंनि फख्रिनि हाखरनि माने ना लांनायखौ बिसोरबो बायनानै जादों नंङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो मोजांबो गुबुननि फुख्रिनो थिखांना लाबो बाय नाखौ फाननायखौ जोंबो माने बायनानै जायो औ आथिखालावथ' जोंना दंग' जेरैहाय दंग'फोरावबो जोंना गोदोनि दिनाव गोबां ना मोनोमोन जेरै ना बोथिया मावा ना बिदिनो फिथिख्रि ना माने गोबां ना मोनोमोन आरो मागुर फिसा फिसाफोरखौबो मोनो गोबां मोनोमोन दानि जुगावथ' जोंना मोनसे लंङा एबा दंग'खौ जों सारनो थांङोब्ला माने बे बेवहाय जोंङो नाखौ गोबां खम मोनगोन अबावबा थोंजों मोनानो बुंनो हायो बिदिनो जोंङो मावा दांग्राफोरखौल' मोननो हायो मोनोब्लाबो जोंना माने गोबां खम जाबाय आथिखाल जोंना माने आथिखालावहाय दुब्लि फोथाराव जोंना जेरैहाय मेचिन लगायो बिदिनो माइ हानायनि माइ हानायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय फुनायनिफ्राय आरि दाननायनिफ्राय बेफोरजोंनो माने मेसिनजोंनो फोरनि जिउआबो गोबां खहा जाबाय बेनिखायनो जोंना दुब्लि फोथाराव ना खौनो मोननो थांलिया जेरै बुंनो थांङोब्ला जोंना गोदोनि दिनावहाय माने माने गासै सुबुंफोरानो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा ज' ज' जेखाइ खबाइ लानानै माने ज' ज' ना नागिरनो लांयोमोन आरो बिदिनो ज' ज' ओंखारलांनानै माने ना मोननायनि खुसियावनो बिसोरो दै गांनायखौबो बिदिनो ओंखाम उखैनायखौबो बिसोर बावलाय लायोमोन आरो औ आथि आथिखालावथ' जोंना बेफोरबायदि नागिरना थांब्लाबो माने मोनैनि थाखायनो गोबां सुबुंङानो बाग्रा जालांबाय एबा गोसो गैयि जालांबाय बिनिखायनो जोंना आथिखालाव रां खामायनानै बिनो नांगौबा बायनानै जागोन आथिखालनि सुबुंफोराहाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामला मानो होनब्ला जोंना नाखौबो बायनानैनो मोनखायो अब्ला मानो खस्थ' खालामनो बेफोरबायदि माने साननाय फैयो आरो आथिखालनि सुबुं फोरनावहाय जोंना गोदोथ' बिदि रां रुफानिबो आंखालमोन नालाय बिनि ओंखायनो जोंना नाफोरखौबो जोंना मोनखायोमोन नालाय बेनिखायनो नागिरनानैनो जोंना बिदि न'आवबो जागोन आरो जाख'नो हायिखौ फानोमोन आरो आरो जोंना ना खौहाय बिदिनो आइजोफोराल' नंङा जोंना हौवाफोराबो नागिरो हौवाफोराबो जोंना बिदिनो जे जायखौ बुंङो जोङो ना सारग्रा आस्रा जे होनना बुंङो बेजों माने नाखौ जोंना हौवाफोराबो सारनानै बिलो गिदिर गेदेराव माने सारनानै लाना फैनानै बेफार खालामोन बि बिदिनो गोबां रां खामायोमोन औ रां खामायनानै न'खरावहाय फिसा फिसौनो बिदिनो गाननाय जोमनाय लेखा फरायनायाव नांगौ जानाय फैसा माने बेफोरखौ माने सुफुंनानै होयोमोन आरो नोंथां औ दानि जुगावथ' जों ना ओ एसेबां माने बेफोरबायदि ना नागिर नानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुला ओ फुख्रिफोरावनो आ गारनानै बेफार खालामनायखौसो जों नुसै आरो बर'फोरल' नङा गोबां जाथियानो ओ जेरै हारसायानो जा बिदिनो गोरियायानो जा माने मुस्लिम बिदि असमिया माने बिसोरबो गोबां बिदिनो ओ बेफार फालांगियाव हमबाय आरो नानि। माने नानि बेफारखौ आथिखालावहाय मुस्लिमफोरासो बांसिन नुसै आरो बाजाराव थाङोब्ला हाय माने बिसोर बिसोर माने गो बां ओ सालु गोनां बिदिनो बिसोरो गोबां ना देरनायनि मुलि होयो। गोबां बिदिनो बायदि बायदि भिटामिन होनानै बिसोरो नाखौ गेदेर खालामनानै औ
नोंथां समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां नोंथां जों माने ना गुरनायनि बागै सावरायनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनबाय। नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायबाय।